कि खबर नोंथां मा खबर नोंथां?
ओ खबराथ' बिदिनो दङ मोजां खुनुरुखुम सोलिगासिनो आरो। जाखांनायाथ' जाखांबाय।
ए मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबासोमोन जोंना उम सिब्रुजों आलुजों आरो
दाउदै एवनायमोन नोंसालाय? जाहा दासो सं-संनो नागिरदों मा ओंख्रि संगोनथाय मिनथिया। ए दा नोंसालाय माबायदि सोलिगासिनो दं? दङ बिदिनो जाब जुब दंथ'यो खुनुरुखुम।
दा नोंथाङा दाथ'
आं खामानि मावगासिनो दं। जेबो गैथ'वा। उमहो। माबाफोर खामानि मावनो सानदों नामा?
ओमफ्राय दा।
दा फरिखा जोबथवाखै नालाय ओंखायनो एसे
नोंथाङा दे मावनो सानदोंमोन होनदों। नोंथाङा मा खामानिखौ मोजां मोनो जेन'बा मावनो?
खामानियाथ' गासिबो गोरा। जिखुनु मोनबानो जायो खालि एसे इजि जानांगोन। एसे आजिखालिथ' खामानिया स्किलनि सायावसो सोनारो उम उम जुदि नोंना दं। आरो माखासे रोंगौथि दं अब्ला मावनो हागोन आरो। गोबां रोखोमनि थ' दा खामानिफोर दङ जे जोंनि थाखाय केपाबल।
जायो आरो मावनो।
औ।
जेरैहाय
उम मा होनो बिखौ बे ट्रान्सलेसननि खामानि दं औ वार्क फ्रम हम। जेरै न'आव थानानै खामानि मावनो उम आरो बाव दङ। टेक्स कनभार्ट खालामनाय बेफोरखौ जों मावनो हायो आरो। दा आरो गोबां बायदि बायदि उम। अनेक रोखोमनि लेंगुइच आव मावनो हायो उम। आरोबाव दं ओ जेरैहाय एक्सेलनि खामानि उम मा मा होनो बेखौ देटा देटा कालेक्ट खालामनाय उम। बेफोरखौ मावनो हायो आरो औ आरो मोजां आर्न खालाम हायो। उम दा नोंथाङा मावनो साननो ना सानो? मावनोथ' सानो मोनबा मावजागोन। आंबो एसे नाजानायदोंमोन मावनो दा मारै जायो दा मोनथिथ'आ आरो। एप्लाइ होलाबायनो सानदों आङो उम उम फार्स्टआवथ' एसे एप्लाइ खालामग्रोनांगौ जायोना। औ औ उम इन्टारभिउफोर लानाय जायो औ। इन्टारभिउआवबो एसे सोंनाय जायो माबायदि माबायदि। आरो बे माबाबो नांगौ जायो। रिजुमोन बानायनांगौ मोजां औ जायो। बियोना उम नोंथांनाव मा मा रोंगौथि दं जेनबा मा बेसेबां पास खालामखो बेसेबां फरायखो आरो मा एक्सट्रा स्किल्सफोर दं नामा सार्टिफिकेटफोर दं नामा बिखौ बिनाय जायो आरो। बानायनानै लानांगौ आरो जों एप्लाइ खालामयैनि सिगां उम। दा नोंथाङा
बिदिखौ जुदि मोनोबा मावगोना मावा?
माव जायो मोनबा।
खस्थ'आथ' एसे खस्थ' जागोन बायदि। मानो होनबा गासिबो खामानियाव खस्थ' जायोना। इजियै मोननाय जाया।
माबे?
दासो थांबावयो नामा?
उम
उम
नोंथाङा माफोर
नोंथाङा माबाफोर खामानि मावनो नागिरदों नामा? दाथ' मावथ'नाय जायाखै ओ मावथ'नाय जायाखै उम अनलाइनसो एसे माबा नागिरदां
न'आव थाबाय थानाय जायोथ' न'आवनो थाबाय थानाय जायो जोंना आ आंथ' सानो न'आव थानानै जुदि खामानि मोननाय मोनब्रा उम दाबो एसे मुस सुबिदासिन जायो आरो
न'निफ्राय मावनाया खस्थ'बो जाहैला जाहैबाय जेसेबां हायो एसेबां जिराय सोमनो हायो।
गोसोबायदि
बे खामानि बिदि खामानिखौ मोनबा जायो आरो मावगौ आङो
नोथाङा हाय
नोंथाङा हाय टिउसन टिउसन लायो खोना दोंमोन आं लाथवाखै आं लानोसो नागिरदों। एसे थिवसनफ्रावलाय बेसेबां बेसेबांफोर मोननाय जायो फिसफ्रा सासेयाव आदस' थाखालायो आजिखालि आदस' नयस' आरो इंलिस मिडि यामनिबा एकहाजार मानाव उ दाथ' दाथ' मोजाङानो
सटुडेटफोरथ'
स्टुदेनफोरथ' मोनखायो ना लाबानो मोनो मोजाङल' फोरोंदों जोङो होनबाथ' मावजायो
जोंनि गामियाव
जोंनि गामियावबो दङ दंनाया फोरोंनो हायो। ए गावनि थाखाय सलिना थानो आनथा
उम
उम नाथाय गामियावहाय एसे खम जायो आरो मथ मला जायो बर' मिडियामानो जा इंलिस मिडियामानो जा
समान समान लानांगौ
समान समान लानांगौ जायो।
उन्दै गिदिर
उन्दै गिदिर
दा मा ओंख्रि जाख होन्दों?
ओंख्रि जाखो होनदों? दालिसो
नथां
नोंथां औ दालि आरो दालि दाव आलु
खलाव नामा
लकेल दाव नामा औ स
नोंथांमोननिथिंहाय माइखौ गायनाय जाथ'वाखै नामा दाबो
ओह गायथ'नाय जायाखै अखा हाबावगोना एसे अखा हाबाबावा खायाबो अखायाबो खम हानाय बायदि मोनदों एबार दसेनो हायो दसेनो हाया दा नांगौ बोथोराव हानाय हाया बायदिसो मोनलायबाय आङो सिगाङावथ' गोगोम हादोंमोन
दा बोथोराबो गरम ना।
उम गरमानो दाथ'।
उम न' सिङाव हाबनो हानाय जाया उसाव बादाव जायो।
दा बेबायदि गरम बोथोराव नोंथाङा मा खालामनो सानो जेन'बा न'आवबोथ' नों थाबाय थानो बायो।
ओ
उम एसे फोरमायदो।
एसे दै गोनां हाजो जायगायाव बेरायनो मोनोबा मोजां बेरायनो मोनबा।
आरे बिदियाव बेरायनो मोजां जायोना दाबायदियाव सान्दुं गोसाफ्राव।
उम।
जेन'बा।
बिफां सिं
साया।
उम।
बिफां साया खोलो खोलो बार बारनाय एकदम मानि कन्टिनिउ बार बारबाय थानाय जायगायाव आरो ना।
उम।
ओ ओमफ्रायो दै बोहैलायनाय गुसुनो हाजोनि दै बोहैलायनाय।
उम।
ओमफ्राय अन्थाइ गिदिर गिदिर थानाय।
उम।
ओमफ्रायो मा होनो। भिउआ मोजां जानाय।
उम।
गोथां गोथांनो बिफां लाइफांजों बुंफुनाय दै।
उम।
दा बिदियाव थांनो गोसो जायो आरो आंबो।
उम।
माखासे जाग्राफोर लानानै कल ड्रिंक्सफोर लानानै बेरायदो बिदियाव। बिदि लुगैयाखै।
जिरायना थाहैनि दसे।
जिराना थाहैनो बै माबा सिआरखौ लालाय लायनानै। मा होनो मोनलाय बै सिआरा बे फल्ड खालामना लाजायोना।
बिदिखौ। लादो आरामनो दै सिंआव जिरायहैबाय थादो। दा बिदि बेरायनो लुगैयो आरो आं। नोंथाङा सर‍'लपारायाव थांनो लुबैआखै? थांनो लुबैदों खिन्थु बिराद खेबसे थां खेबसे थांजागौमोन नामा सानदोंमोन आङो। नंगौ दाबायदिआव गोजाननि गोबां मानसिफोर थाङो उम। आजां गाजां मानसि बा खेबबेसे थांखो हाब थांफेराखै दासिमबो बेबादि बेरायग्रायाव दुगैग्रा नोंथाङा दासिम मा मा जायगायाव थांखो फोरमायनो हागोन। आरो नों थांबाय मेरला बावबाय आं खिन्थु गोसोआव गैला आं। लकेलफोरनि जायगाखौ बेरायजोबबाय नामा? बेरायजोबाखै। जेरैहाय मा मा दं लकेलाव एसे फोरमायदो? जे नों बेरायबावनांगौ दं लकेलाव मेरला दंबावो। आं जायगाखौ मा मा जायगा एसे फोरमायना होजागोन। जायगायाथ' जायगाया खाथियाव दङ माबायाव थांनांगौ भुटान बरदाराव थांजायो बेयावबो। भुटान बरदार उम आरो ओरैहाय थाबाय जोंना। दिरबिल उम। आरो माबा थाबाय दिबलाइ थाबाय। थांनाय जायो दिरबिलआव थांनाय जायो।
आरो जोंना ओरै माबा थाबाय बाउखुंग्रि
उम। आरो माखासे पार्क थाबाय उम
ओहोम। दा मा बाइक दंना गैया? बाइकआ गैथ'वा। एसे इनकाम जाबा प्लान खालामदों।
उम।
नोंथाङा मा मा बाइकखौ फसायो फोरमायना होदो। रयेल एनफिल्डनि दङ लं द्राइभआव थांनो हिमालाया मोजां। रयाल एनफिल, हिमालया बिसोरो मोजां लड आरो किक आरो हिमालय गोदान ओंखारनाया। फर सिक्सटिसो मोनदां नोंथां फर सिक्सटि ना फर थारटि बेयो मोजां आरो
उम बेसोरथ' एबेनजास बादि जाहैबाय ना ओ स्पर्टसनियालाय
स्पर्टसनियाव
उम
स्पर्टसनियाव हयामाहानानों मोजां
याहामाहा